औ नोंथां
अ नोंथांजों द'से रायलायनो हागोन नामा? अ आं नोंथांजों दायो संनाय जानाय खान्थिनिसो बाहागो सावरायनो सान्दों। नोंथाङा बे संनाय जानाय खान्थिनि बागै एसे आंनो दसे सम फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे नोंथां बिदिब्ला फोरमायलाय
औ द' ओ संनाय जानाय खान थियाथ' ओ जोंनि साफ्रोमबोनि मोनसे हाबा नंगौ ना?
औ नं
जों गावनि देहानि थाखायथ' गाव संनानै जानो नांखागोन नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि राव थुनलाइयाव संनाय जानाय खान्थि नि बागै गोबां सावरायनाय बाथ्रा दङ' नंगौ ना नोंथां बेफोराव सान बाराय तिथि दान बोथ थोर लानानै खायफा खायफा जा थोनि मैगं थाइगंजों लोगोसे ना बेदरबो नागेरनाय नुनो मोनो नं गौना नोंथां आथिखालाव औ आ लौ सोलिफु मुगायाव बर'फोरनि गेजेरावबो बे नेमफोरा सोलिबोगासिनो दङ नंगौना नोंथां।
नंगौ नंथां नंगौ।
जेब्ला ओ आसिन दानाव अनला ओंख्रि मोनजाया नंगौना नोंथां बैसागोनि ओ उनाव लाव फा थाव जा नो हामा नंगौना नोंथां। जायोब्लालायनो मोसौ जायो होननानै फोथायो फाद्र दानाव खुमब्रा ओंख्रि मोनजाया आरो जायोब्लालायनो बिगुरनि बेरामा गानो रोङा होन नानै फोथायो नंगौना नोंथां।
खौनो बुंदों‌ उम।
सोरबा न'खरनि मानसिनो नारजि ओंखा जाहोयो नारजि ओंख्रि जाहैयोब्लालायनो नागारलानो नागारलायो होननानै फोथायो नंगौना नोंथां औ औ औ सरासनस्रायै ओ बर' हारिनि संनाय, खावनाय जानाय खान्थिफोरा दोरोङारि गावारि आदब नाथाय दानि गोदान मुगानि सोद्रोम बर'फोरनि संनाय खावनाय जानाय खान्थिया एसेब्लाबो गुस स्लायबाय नंगौ ना नोंथां औ औ बर'फोरा जाय जाया ओंख्रियाव बांद्राय बिदै होनानै जाया जब जब बिदै होनानै संनानै जानाया बर'फोरनि सोलिबोनायमोन सेखान्थि नंगौना नोंथां औ औ बर' रावाव बाथ्रा दङ जेनेबा संनो रोङाब्लालायनो ओंख्रिया जागोन सोरलाव सोथावस संनो रोङोब्ला एसेयावनो जागोन गो थाव नंगौ ना नोंथां? औ थामहिनबा संनो रोंनाय रोङिनि सायाव सोनारो ओंख्रिनि थावनाय थावयिया नंगौना औ औ औ बर'नि दोरोङारि राव बाय जेब्ला जिदाइन रोखोमनि संनाय खान्थि दङ। होननानै बुङ नंगौना बाथ्रायाव दङ आथर जिबि ओंख्रि, ‌ आथर खावरि ओं हाम नंगौना थामहिनबा जि जिदाइन रोखोमनि ओंख्रि जिदाइन रोखोमनि ओ ओंखाम। खोनाबायना नोंथां औ नाथाय बेफोरो दानि मुगायाव गोमालांजोबबाय। बिनिनो माखासेया सोलि बोनाय संनाय खावनायनि खान्थिफोरखौ फोरमायनाय जाबाय खोनासंद नोंथाङा बिदिब्ला ओ जेनेबा ओ लाव लाव बिदि होनानै संनानै जायो ओ खायफाया सिदोब सिथोब संनानै जायो। आरो एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम गोरान एवनाय जेनेबा मेनाय माने जब जब बिदै होनानै संनाय। थुग्लिनाय आय गाहाय बेफ फोरनो नंगौना नों
नंगौ नंगौ।
औ। बर'फोरा जेनेबा खुसिया आरो बोरमा बेदर ओंख्रियाव ओ अन्थाइ बाजाब होनानै संना जानो गोथाव मोनो नं गौना नोंथां?
नंगौ नंगौ औ।
अनला हानि सबाइ बिमा अनला आरियाव गंगार दुन्दिया होनानै गोथाव ओंख्रि संनानै जायो नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
दुन्दिया सोरफे समफेरा। मायसुन्द्रि रोदा आरिफोरखौ जायखि जाया ओंख बेयाव होनानै जानो मोजां मोनो नंगौना नोंथां? आरो बुराउट। सिबिं आरो फस्लाखौ सबाय खारियाव होनानै जानो मोजां मोनो नंगौना नोंथां?
औ।
औ। आरो आं फिन नोंथांनिफ्रायबो ओह बेबायदि ओह बरनि स ओंखाम संनाय जानाय खान्थिनि बागै एसे मिथिनो लुुबैदों बेनिखायनो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनि यै साबसिन आरो।
हागोन नोंथां हागोन आंनो नाजानाया औ। ओह नोंथां। थांङा जानाय लोंनायनि बाहागै जा बुंदों बेनो। नोंथां बुंनाय बदिनो। नोंथांङा जा जा बुंलां आंनि मोनदांनायावनो बेफोरबो आरोना नोंथांङा जा बुं बुंदों बेफोरखौ बुंबाय आं नोंथां माखासे आं जा मोनद थालां बावदों बेखौ आं बुंनानै होनि नोंथांनि सिगांङाव।
औ औ।
ओह संनाय जानाय खान्थि नि होननानै बुङोब्ला नोंथां बुंनायानो गासिबोखा बेनि अनगायैबो। ओ जेरै हालदै गोथां। आरो ना फिथिग ख्रिजों फुदुंनानै जायोब्ला उदैनि बेरामा हामो। होननानै बर फोरा बेखौ। ओ फुदुंनानै। जायो आरो औ दाउ आथिं खौ थुलुनसिद गोसोम। मानि मुनि गिदिर उन्दै। सिब्रु। खानसिनसा होनानै संनानै जायोब्ला माने गुजुनाय गगा मोननाया खारो। औ। नंगौ नाप नोंथां?
औ नों नोंगौ नोंथां नोंगौ।
खौ जोग्लावरि उसुमै नोर जिं होनानै फुदुंना जायोब्ला खुगाया सोरायोनो नं
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो लोमजानानै ओंखाम जानो हायाब्ला दाव आ थिं गांखं सावनानै संख्रि बानलु लगायना ओं खाम गुदुंजों जायोब्ला खहाबो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो नाजों थाइगिर ओंख्रि जायोब्ला उदैनि मैलाया खारो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बर'फोरा ओंख्रि जानो थाखाय मैगं मैला फोरखौ न'आवनो मावनानै लायो। बेथ' बेखौ जों गासिबो बर' हारिनि बर' सु बुंनि न'खरावनो नुनो मोनो नगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो खायफा मैगं मैलाखौ हाग्रायाव बुथुमना लानानै खानानै लायना ओंख्रि जायो। हाग ग्रायावनो बोथोर ओ नायि नायै बोथोर खोब गोबां मैगं मोननो हायो। नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
रै दैस्रेम दावफेनदा बुलथखन खुंखा, खिफि बेन्दों लोनथि, लाफा सायख', जोग्लावरि, ओंखाम गोजां, ना दिखि औ केराडाफिनि ओ गांगामला
ओम ओम ओम।
अलदर हांसो रामाय औ ओमफाय थाराय रायदों बिजौ मै खुन आरि गोबां मैगंखौ जोङो हाग्रायावनो मोननो हायो। नंगौना नोंथां बेफोर मैगंनि थावनाया खायफा गोखै खायफा गोख ओ खायफाया गो खा बेफोरबायदि जायो आरो मोदोमफ्रु आरो खायफाया खैसिब। बो जायो हाग्रानि मैगंनि मादाव सिब्रुआनो मुंदांखासिन नंगौना नोंथां।
नंगौ नो
जेस सिब्रुआ बैसाग जेथ दानाव अखा मोनोब्ला गोदान गोदान बिथराइ खिलियो। बै समाव हिनजावफोरा सिब्रु मै गं खानो थांनायाव बिगुमै सोमोन्दो जानाया बिबोनां फोरखौ मेथाइ खननाय खोनानो मोनो जोङो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खनो बिसोरो सिब्रु मैगं लायनो थाङोब्ला मैसो फेन्दा लोगो मोनगोन आगै बिबोनां गदाय बेफोरबायदि मेथाइनि गेजेरजों बिसोर गोबां ओंथि फोरमायो आरो ना नंगौना?
उम नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
आरो थामहिनबा मिथिंगानि बे रोखोम ओ थासारियाव सिब्रु मैगं नागिरोब्ला खैफोद जानो हागौ होनना फोथायनाय जाद दों।
ओम ओम ओम।
फोरनि गेजेराव ओ ओंख्रि अनला संनाय एवनायनि बाहागै सांग्रांथि होनाय सुबुं मे थाय सोलिनाय जोङो गोबां मोनो नंगौना?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
जेरै बिसोरो ओरैबो मेथाइ खनो जेरै ओइ सिखोला सिखोलाफोर
औ।
नोंसिनि दिंखिया मैगं एवनाया संख्रिबो नाङा बानलु बो नाङा दैल'ल' दै'ल' बेबादिनो बर'नि गेजेराव गोबां संनाय जानाय खान्थिनि बाहागै स सुबुं मेथाइ सोलिनाय दङ'। बेफोरस सुबुं हारिखौ सांग्रांथि होनाय बोसोन होननानै जोङो मिथिनो हायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
जोङो गोबां मैगंफोरखौ न'आवनो गायनानै लायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव गुबुन मैगं गोजां बो थोराव गुबुन मैगं। फोरबायदिनो बोथोर लायै बोथोर जों गोबां मैगं दिहुननानै न'आवनो जायो। आरो न'आव जानो अहानायखौ जोङो गुबुननोबो माने सेन्थारबा बाजारफोराव थांनानै फाननानैबो जोङो बिनि गेजेरजों रांबो खामायनो हा हायो नंगौना नोंथां औ ओं ओं। आरो जोङो हाग्राफ्राव ओ बिदिनो गामिनि लोगोफोरखौ लानानै जमा लोगो जानानै जोङो ओइदिनो हाग ग्रायावबो मैगं नागिरहैनो थाङो जेरै दिंखिया मै गं खाहैयो जोङो सिब्रु मैगं खाहैयो। माना मुनि बोथोराव जों ओ दुब्लि बारियाव थांनानै माना मुनि खाहैयो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो बिदिनो ओ बानलु बिदै फुदुंनानै लोङो जेरै दाउ मासे बानलु बोदोन सिब्रु मानि मुनि गिदिर फिसा बायदि बायदि मो गं खांनानै जोङो। बायदिसिना बेखौहाय जोङो फुदुंनानै लोङो। मेवाइ होयो। बिदिनो मुलि माने हाग्रानि मैगं बा नागिर नागिर जोङो संनानै बेखौ बिदै फुदुंनानै लोंनो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नंथां नंगौ।
दिनैनि सावरायनायखौ बेसि गोन दोनथ'नोसै न औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ थेंकिउ नोंथां थेंकिउ
औ औ देला